हेलौ औ खोनादों ना
ओ खोनादों
नोंथांनिसिम ओ बे मोनाबिलि समनि गोजोन हामग्लायनायखौ बाहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
बे समाव आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों आ बे समाव आं नोंथांखौ नोंथांजों एसे ओ बर'फोरनि जि ओ गाननाय जोमनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा मा मा गानो जोमो बा बर' हारिनि द्रेसफोरनि बिसय रायज्लायनो थाखाय आं नोंथांखौ फन खालामनो नागिरदों ओ बिनि सायाव दसे सम जों गोथौहै नायबिजिरनि आरो मा गानो मा गाना बिनि सायाव जों रायलायनि नङा होमबा
औ जागोन दे
औ ओरैनो जोंनि नुनायाव दिनैनि दिनाव जों आगोलनिफ्रायनो नायनो थाङोब्ला बर'फोरा मोनसे द्रेस दं बुङो दखना जाय जेखौ क्लाबफोरा गानो बा बुरै बेफोरबायदिफोरा गानो बुरै मानसिफोर आरो ओ हौवासाफोरनिखौ बुंनो थाङोबा जों गामसा होनना बुङो आरो लोगोसे ओ बेफोरबायदिनो ओ गस्लाखो जों बिदिनो गाननाय जायो जिखुनु गस्लाखो नाथाय ओ जोंहा बेफोरबायदि वेस कट बेफोरबायदि जों नुनो मोनो ओ बर'नि आर'नाइजों बनायनाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनो आरो ओ सेंग्राफोरखौ गाननाय आरो लोगोसे बे ओ गुबुन गुबुन कालारनि ड्रेसफोर दोङो आरो बे गाननानै ओ थायोबा जोंनि मोनसे बर' हारिखो ओ मोजाङै समायनाबो नुयो आरो गुबुन गुबुन कालारनि गाबनि दख'ना गामसाफोरबो दोङो आगर हेबनाय बेफोरबायदि
औ।
बे मोनसे द ख'नाया मोनसे बर'नि सिनायथि जुदि नोंङोथाङा दख'ना गाननानै ओ जेरावबो जेरावखि नोंथाङा थाङा जे जुदि नोंथाङा दख'ना फोर गानना थाङोब्ला बे जे बर' सासे उम आइजो बा ओ गाम सा गाननो हांनायखाय बे बर' ओ ओ बर' सेंग्रा होनना मिथिनाय जायो बि दिनो ओ बर' हारि ओ सिनायनाय जायो ओ बे समाव आं नोंथांनो दसे सम होबाय ओ जि ओ नोंथाङा ओ बे बर'नि गाननाय जोमनाय जिफोर ड्रेसफोर हारिमुनि ड्रेसफोर बेफोरखो ओ जिखो ट्रेडिसनेल होनो इंराजि आव बेखाय बिनि सायाव एसे फोरमाय जागोन।
उम। आत्सा नोंथाङा जे बुंबाय जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय बुङोब्ला दख'ना बा गामसा दख'नाखौ जे आइजोफोर बा सिख्लाफोरा गानो बे नंगौ ओ जेरै दख'नाया गोबां रोखोमनि थायो बा बिदिनो ओ पाटफोरनिबो थायो बेदनफोरनि थायो बा ओ बेफोरबायदि थायो द ख'नाफोरा जोङो दख'नाफोरखौ गाननानैहाय बाजारफोराव बा हाथायफोराव बिदिनो थाङो। जों बर' दख'ना गानोब्ला जोङोखौ सिनायनो हायो जे बर' होननानै बे जोंनि मोनसे ओ बर' आइजो बा सिख्लाफोरनि गानग्रा आरो बिदिनो गामसा बो दङ' जोंहा बे गामसाखो बुंनो थाङोब्ला सेंग्राफोराबो बा बोरायफोराबो गानो आरो बे गामसाखौहाय जों ओ माने आइजो फोराबो जों बाहायनाय जायो नङासै मानो होनब्ला जोङो बे न' फोराव जोङो दख'नायाथ' मोननै रोखोमनि दोङो नालाय लांगा बा अग्रन बे अग्रनखौहाय जों ङो न'आव थानायफोराव जों गानो बे अग्रनखौ गानोबा जोङो जान्जियावहाय गामसा खौ जे खास'नानै लानाय जायो बेयावबो जोङो बेबो जोंनि ओ मोनसे गाननायानो जाहैबाय बे गामसाखौ जोङो सेंग्राफोराबो बा बोरायफोराबो गानो। बा जों ओ आइजोफोराबो माने बिदि गाननाय जायो बा बा हायनाय जायो आरो आर'नाइबो दङ' जोंहा बे आर'नाइखो ओह सेंग्राफोरा बा बिदिनो गोदोनाफोरावहाय बिदिनो लानाय जायो। आरो बिदिनो आइजोफोरा जोङो ओ दख'नाफोर गानोबा बिदिनो जोङो फालि बायदियैबो जों लानाय जायो। बेफोरबायदि जों लानाय जायो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ दख'नाखौ जोङो मा बिदिनो ओ गोमो बा बेफोरबायदिफोरखौ जों गानो बा जा गोथां गुबुन गुबुन गाबनि बिदि दख'नाफोरखौबो जों गानो बेनिफ्राय बे बेयो जोंहा बुस बिद बिफोरो जोंनि माने बर'नि गाननाय जोमनाय बेफोर जोंनि आह नोंथाङा बुंबावनो हागोन ना?
औ औ हागोन आह जिहेतु नोंथाङा जि बर' हारिनि ड्रेसफोर बिनि गोबां नोंथाङा बुंलांबाय दख'नानि बिसयबो नों थाङा बुंलांबाय आरो बिथिं ओ जि गाननानै हाथाय बा बेफोरबायदि बाजारफोरावबो थांनाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव बांनाय बेफोरबायदि नोंथाङा फोरमायलांबाय आरो लोगोसे जिफोरसे आर'नाइ जि बर'नि बेबो बेखौबो जे नोंथाङा बुंलांबाय आ दायो समाव दायो बे समाव आं बुंनो थाखाय लादों जिहेते जि नोंथाङा बुंलांदों बेफोरफोरखो बेफोरनि सायावनो आं एसे बुंबावनो सानदों जिहेतु जि आर'नाइ होनना बुङोब्ला बे मोनसे जोंनि लागै जों बेखौ जा जानजियाव खायो समायाव सेंग्राफोराबो बा फोराबो आरो लोगोसे बेखौ सिख्लाफोरा मोसानोब्ला बे आर'नाइखौ लानानैबो मोसायो आरो लोगोसे हौवासाफोरा खर'आवबो खानायखौ जों नुनो मोनो दिनै बर' जोंनि बे बर' ओ हारिमुआव बिदि मोनसे गाननानै बा रं बिरंगि गान होननानै मोनसे मोसानाय जिहेतु जिफोर बागुरुमबा बेफोर मोसानायफोराव जों गिदिर आ र'नाय आर'नायजों लोगोसे बर'नि द्रेस गाननानै मोसानायखौबो जों नुनो मो नो नङा होमबा आरो लोगोसे बिदिनो गानै जोमै बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाथाइफोराव बा बेफोरबायदि जेरावखि थाङा मानो बेफोरबायदि जों गाननायखौ नुनो मोनो आरो जिहेतु जि बर'नि जि दख'ना बेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला गासै आइजोफोरा गानो आरो हाङो खारन जोंनि बे दख'नाया जाबाय आ मोनसे गोलौहै गासैखौबो होबथेनानै गाननाय मोनसे द्रेस होननानै बे मोनसे गाननाय द्रेस बायदि नाथाय जिहेते गामसा बेखौ जों ओ सेंग्राफोरफोरखौ एसेबां गाननाय नुङा मानो होनोबब्ला गाम सादिंसे आ एसे आथिंफोरखौ खोबैबायदि टाइप जायो नालाय बिनिखायनो जों बेखौ खान्दा द्रेस होननानै बेखौ इसां गाननाय जायो गाननायखौ जों न खालि बेफोरबायदि माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायोब्ला बा माबा मोनसे मोसानाय फोर दंब्ला बिदि सेंग्राफोरफोरखौ जों बे गामसाखौ गान्नाय नुयो आरो आरो बे गामसाफोरखो लोगोसे बे गामसाफोरखौ आइजोफोरा जान्जि खास'नायावबो गानो बिदिनो आरो गुबुन गुबुन कालारनि थायो आरो जोङो नुनो मोनो जहेते बांसिन बरफोरनि आ जिफोर आरनाइफोर दं बेफोरो गासै खुन्दुंजों बनायजानाय आ नाथाय गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेते‌‌ मेसिनजों बनायनायफोरबो थायो आरो बिदि बिदिनो आखाइजों आ दानानै बनायनाय बा आखाइजोंनो आ हेबनानै बा आ बेफोरबायदि बनायनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे बे आ जिहेथु जि आ खुन्दुं बेखौ जोङो मिथिनो मोनो बै ओ जि लाथाय एम्फु बिनि जे फिथोब होनना बुङो बिनि फ्राय दिहुननायखौ जों नुनो मोनो बे मोनसे इन्दि होननानै बुङो खोमा ओव बे बेफोरबायदि खालामनानै जों बनायनायखौ जों बर आइजोफोरखो नुयो आरो बिदिनो मोनसे गामसा साबा गामसा। सा बा दखना बेफोरबायदि बनायलाङो आरो दखनायाव मोनसे कालारनि बो थायो आरो किसुमाना जाबाय गुबुन आ कालारनिबो थायो जेरैहाय ओ कालारा मोनसेयानो नाथाय बिदि आगरफोरखो गुबुन गुबुन कालार कालारनि होयोब्ला मोजां साबसिन नुयो नालाय बेनिखायनो आगरफोरा गुबुन कालारनि जायो। बेफोरबायदि जों नुनो मोनो आरो बे समाव आं नोंथांनो आरो दसे सम होबाय नोंथाङा मिथिबावोब्ला एसे फोरमायनो हागोन।
औ जा नोंथाङा जे गामसा दखनाखौ गानो बेखौ बुंलांबाय नंगौ आरो जोंङा आइजोफोरा जे जि दखनाखौ गानो बे दखनाजोंहाय जोङो जि ब्लाउसफोर गानो
औ
जोंनि ब बानायनानै बा सुथाबनानै जोङो बे ब्लाउसफोर खौ जोङो गाननाय जायो बर'नि आर'नाइफोरजों आरो आर'नायनि‌ आगरफोरखौ होनानै जोङो‌ सुथाबनानै गाननाय जायो बिदिनो बा रि गि रिगां आर'नाइ बा बेफोरबायदि दङ आ बेफोरबायदि खौ जोङो गाननाय जायो आरो ओ गोबां खामानिफ्राव जों बाहायनाय जायो आर'नाइफोर फोरखौ बिदिनो जों आलासिफोर लिंहरोब्ला आलासिफोरखौ जों बे आर'नाइफोरखौ गान
औ औ
आर'नाफोरखौथ' गोदोआव बिदिनो इसानजोंहाय आखाइ
औ
हाय दानि बेफोरबायदि आरो गामसाखौथ' माने आखायजोंनो बिदिनो हिसानफोरावनो दानाय जायो बेफोरबायदि दानायफोरखौ जों गाननाय जायो आ बेफोर
बर'नि जोंनि आरो नोंथाङा बुंबावगोन ना।
औ आ जों गोबां रायलायबाय बिदिनो बर'फोरनि ड्रेसनि नङा होमबा आ जों जिति नोंथाङा बुंलांबाय जि आर'नाइ ओ बेजोंनो जोङो जाय फोर गुबुन हारिनिफोर बा आ गामि दाबसेनिफ्राय जोंनि गामिफोराव बेफोरबायदि फैयोब्ला आ जिहेते जोंहा बुंनो थालांदों नों थाङा जि बुंलांबाय बिनि सायावनो एसे बुंनो नागिरदों जेहेथे गामि दाब सेनिफ्राय जोंनि गामिफोराव फैयोब्ला आलासि महरै फैयोब्ला जों बे आर'नाइजोंनो सनमानखौ होनाय जायो बा बरायो बिदिनो जोंहा थालांदोंमोन बेखो रायलायनो ओ नों थाङा बिनि सायाव एसे बुंना होबाय ओ गोबां रायज्लायबाय जों दायो। बेसेयावनो दोनथ'नो सानबाय आं ओ इयुननि बेलाफोराव गोबां रायज्लायगोन बिदिनो ओ हामबायसै नोंथांनिसिम।